हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां? अ आंबो खोनादों दे नोंथां
औ औ
अ नोंथाङा मा खालामदों दा?
आं ओरैनो दंथ'यो
अह
उम
अ नोंथांजों आङो बिबारनि सोमोन्दै सावरायनो सा सावरायनो सा-सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे
औ बिबाराथ' गोबां रोखोमनि थायोना नोंथां बिब बिबारानो जा बिबारा बिबारानो बिबारखौ नायनानै जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो बिब बारा जोबोर समायना जायो आरो नोंथां
ओम
बिबारा गोबां रोखोमनि थायो अह जेरै दावदै फुल बिबार
ओम
ओ सान बिबार गलाब बिबार गोजा बिबार जबा बिबार बिदिनो गोबां रोखोमनि आरो नोंथां औ
ओम
बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आरो नोंथां ओ
ओम
बिबारखौ नोंथां जाग्रा बिबारबो दंना नोंथां
औ थायो ओम
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ फोरमायनो हागोन आं नुनायावथ' आङो आं बिदिहाय बेलेग बेलेग बिबारफोरनि मुंखौ मिथिया आं जेखौ मिथिगौ आं बेखौ फोरमायनोसै
औ औ दे
थ' जोंनाथ' न'फोराव जोङो न'खौ समायनायनि थाखाय जोङो बिबारफोरखौ जोङो न'नि सिलायाव याव बा उसुङाव बा लांगोना लामाफोराव बेफोराव जों बिबारखौ गायनाय जायो आरो ना बिनि फ्राय जोङो जोङो टाबफोर आजिखालि जों न' सिङावबो जोङो दोननाय गोबां बेबायदिनो बिबार गैयै बि ओ फिफांफोरबो जों नुनो मोन्दों बेबायदि बिबार गोनांबो फिसा फिसा बि बिबार बारनाय बेबायदिबो जों न' सिङावबो दोननाय जायो थाबफोराव बेनि फ्राय बिल्डिंनि सादाव बा दखानफोरावबो गोबां बेबायदिनो टाबाव आजिखालि बिबारफोरखौ नुनो मोनो आर ना समायनायनि थाखाय बेबायदिहाय बिबारखौ लानाय जायो बेनिफ्राय आङो बिबार फोरखौ नामखौ एसे बुंनानै होलांनोसै जेरै जोङो न'आव मेनानो जाहैबाय जों गलाब बिबार
औ
जोङो गलाब बिबारखौ बेबायदि गायनाय जायो गलाब बिबारखौ ओरैनो दालाय गोराखौ दाननानै बेखौ गायनानै मोजाङैहाय आबाद खाला ओ आबाद खालामोबानो बेखौ फोथांनो हायो आरोना बिनिफ्राय गलाब बिबारनि देन्थाखौ गायखांनानै बेखौ ओ सोमावनाङा आरो ना बियो मावोबा मावबाय थायोबा माने थैलाङो आरो बेनि फ्राय माने गलाब बिबारा गोबां जादनि दङ जेरै खायसेफोरा जोङो नुनो मोनदों फा ख्राराबो दङ एसे गोजा गलाब बेबायदि एसे थादेरनाय फाग्रा सिख्रा बेबायदिबो नुनो मोनदों बेनिफ्रायथ' ओ ओरैबायदि गोजा मोनसे कालार दङ प्लेन गोजा आर ना बियो बेनिफ्राय गुफुर दङ बिनिफ्राय आरो एसे गलाबहां दङ बेबायदिनो आरोना आरो गोमोबो दङ बेबायदिनो जोङो गोबां माने गलाब बिबारखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो गलाब बिबारनि मोदोमनायाबो मोजां आरो ना बेनिफ्राय आरो आरो जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय गन्धरास बेथ' ओरैबायदि मोजां मानानि बे बारोबा माने जायगायानो ओरैबायदि मोदोमजोबो आरो गनध'राज राबो रा ओ बेयो मोनसे एसे गिदिर बिफां जायो आरो ना बियो बेनिफ्राय जेब्लाबो बिबार लागोन होनब्ला ओरैबायदि माने मोजां मोनसे सुबुं माहारिनो मोनसे मोदोमनाय होयो आरो ना बियो गुफुर कालारनि जायो बियो
औ औ
बेनिफ्राय आरो जोङो जोङो फुजानि थाखायबो जोङो जबा बिबारफोरखौ गेन्दि फुलफोरखौ बेफोरखौ बाहायनाय जायो। गोजां बोथोराव जोङो गेन्दि फुला बारो आरोना बेखाय जबा अब्लाथ' जोंना नुनो मोनो बेयो माने बारबायानो थायो बेबायदि जों नुनो मोनो। जबा फुलाबो जोंना मोननै मोननै बा खो ओ मोनथामसो जातनि दङ। जबा फुआ जाहैबाय माने मोनसे ओरैबायदि गोजा दङ ओमफ्रायो जोंनि न'आव आङो नुनो मोन्दोंमोन से गुफुरबो आरो पिंक कालारबो बे माने एखे लगे बे बारो आरो ना मालाबा बेखौ जोङो ओरैनो हायना नांनाय बिदि होनो आरो ना बिनिफ्राय आरो गुफुर थारजों लोगोसे पिंक कालार एसे थादेरनाय बेबायदि दंमोन आरो ना जबा बिबारा बेनिफ्रायो जोङो ओंख्रि जानायबो गोबां बिबार दङ जेरै जोङो फानफेवालि बिबार बेखौ जोङो सिरिनानै फोराननानै दोननानै जों उनावबो जानाय जायो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला सिनि गोदान बेखौबो एवनानै जानाय जायो।
औ
मोनसे दंबावो बिफाङा जोबोद गिदिर जायो बियो खारौ खान्दाय होनो बे खौ बियो गोखा जाहैबाय बे खौ मानसिफ्री खारैबो जायो दालिजोंबो होफानानै खारै सङो। बेनिफ्राय फाजाबो जायो। बेबायदि आरो ना बेयो गोखा मोनो एसे खिन्थु एव ब्ला एसे गोखाया खमायो आरो ना
औ
बिनिफ्राय आरो मा माखौ ओंख्रि जाबावो आं बांद्राय नामखौ मिथिजोबा जेनेबा बारिफोरावबो गोबां बेबायदिनो बिबार थायो खिन्थु आङो बां-बावबाय नामफोरखौ ओमफाय नोंथाङा एसे फोरमायथिजागोन।
औ आङो मिथिनायाव बासिगि गिबिबार ना मा होनो अ औ बेखौ मिथिगौ बासिगि बिबार ओमफाय सेवालि बिबार ओमफ्राय खारं खान्दाय आरो बिदिनो मिथिनायावथ' बिखिनिखौनो मिथिगौ आङो आमफाय ओ आरो मोनसे बिबारा गोबां खामानियाव बाहायजायो जेरै एसेन फोरबो बानायनाय जायो आरो सेन फोरबो बानायनाय जायो आरो नोंथां। बिबारनि मोदोमनायाथ' जोबोर मोजांना नोंथां बिनि थाखायनो औ आरो बिखौ मान बावनायफोराव मिथिंफोराव मिथिं दावथिंफोराव बाहायनाय जायो। बिदिनो गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो हाबाफोराव बाहायनाय जायो।
उ
औ नोंथां आरो बिदिनो जोंनि गासैबो बिथिङावनो बाहायनाय जायो आरो बिबारखौ नोंथां। सिबिनायाव जों खुलुमनायफोराव बाहायनाय जायो बिबार गैयाबानो जाया आरो जोंनियाव नोंथाङा बिबार गायनायनि बागै एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
ओ बुंजायो
औ
बिबारखौथ' जोङो खायसे खायसे बिबारफोरा जोङो बेगरनिफ्रायबो जायो। जेरै लिलि बेफोर बिबारफोरा बेखौ टाबाव दोननाय जायो आरोना।
औ
बेनिफ्राय आरो आरो खायसे बिबारफोरखौ जोङो खल'म होनानै गायनाय जायो आरो खायसे बिबारफोरा जोङो देन्थायाव दाइरेक्ट दानस'नानै बेखौ हायाव हबनानै दोनब्लानो बे खिलियो आरोना खिलिनानै थाङो आरो बेबायदि आमफ्रायो ओ नों बिबारफोरखौथ' जोङो मान बावनायफोराव गोबां बाहायनायानो जायो जों हाबा हुखाफोरावबो जोङो जों जुलिफोरावबो बिबारखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो बि बारनि माला खालामनानै जोङो हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ बेबायदिहाय सानैजों गानहोलायनाय बि फोरबायदिबो नुनो मोन्दों आरो। ना? बेनिफ्राय आजिखालिथ' आरो प्लास्टिकनि बिबार बेफोरबो गोबां ओंखारबाय बिनिफ्राय प्लास्टिकनि बिबारखौ बाहायनाय नुनो मोन्दों।
औ औ
जोङो गोबां रोखोमनि प्लास्टिकनि बिबारफोर खालामनानै जोङो बाजाराव फाननायखौ नुनो मोनदों जेरै ल खानायाव खानाय लबाराव बेफोराव गोबां बायदिसिना रोखोमनि समायना समायना बिबार खालामनानै जोंनि बे खानाय थेबग्रा किलिब फोराव बेफोराव बायदिसि ना गोबां रोखोमनि मोजां मोजां बिबार खालामनानै बाजाराव ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोङो उलनिबो मोजांहाय जोङो आखायजों खुरसाजों हेबनानै जोङो मोजां मोजां जां लबारनि बिबार खालामनानै जोङो लानो हायो गावबा गावबो बिनिफ्राय जोङो बाजारनिखौ रोङाबाथाय बाजारावबो बायनानै मोनो। बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय आरो खायसे खायसे जि जोमफोरावबो जेनेबा बिबारखौ सुनानै लानाय नुदों जोङो बेफोरो उल जिनि खुन्दुंनि खुन्दुंनि जोङो दख'नाफोर जोंनि जोमग्रा बेफोरावबो गोबां रोखोमनि बिबारफोरखौ बानायनानै लानाय जों नुनो मोनदों आरो ना।
औ औ
औ बिनिफ्राय बिबारखौ गायनाय होनोब्ला जों माने जों बिबारखौ माने अ आङो बांद्राय आइदिया गैया खिन्थु जों जेरै गामियाव जेरै गायो माने आं मालाबा दै दैयाव दंखलनि दै थांबाय थाग्राफोराव हाखौ गोजौ खालामनानै बेफोराव थुनानै दोनोमोन आरो ना। बेनिफ्राय जे ब्ला बिबारा माने बिफाङा थांगोन होनबाथाय बेखौ मोजाङै जावखांना लाबोनानै न'नि सिलायाव गायनाय जायो आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय एसे बेफोराव जेनेबा रावबो मावनो हायि बायदिनो जोङो सिलाफोर सिबोबा जेनेबा हास एबा नाङि बायदिफ्राव एसे बेरा होनानै जों जोथोन खोनै जोथोनै लायो लाखियोब्ला जों बिबारखौ फोथांनो हायो आरोना।
औ
बेनिफ्राय आं बिदिहाय बायदिसिना बिबारखौ आं गायफेराखै नोंथाङा एसे फोरमायजागोन मिथिगौब्ला?
औ आ बिदिनो नोंथां जोंहानावथ' नयनतारा मोनसे बिफां दं आरोना बेखौ बिदिनो प्रेस देहानि थाखायबो मोजां जायो आरो खायसे बिबार फोरा‌ नयनतारा बिफा बिबारा बिदिनो एसे सिगाङाव गायना होनायानो ओमफ्राय गोबां जायगायाव रज'दों आरो नोंथां अबेबा बिफां फोरा थारमाने मोनसे ओरैनो गायना होनायानो गोबां जायगायावबो रज'यो आरो खायसेखौ आरो गोबां जोथोन लाबाबो जाया आरो नोंथां।
उम
आरो बिदिनो गोबोरफोर होनाय जायो बिफा बिबार गायनायावथ' गोबोर दै
उ
हा जोथोनै लाखिनांगौ जायो आरो गुबुना हासारफोर होननानैबो गायनायखौ आं नुदों आरो औ मबाइलफोराव नुनो मोनदों आरो।
उम
बिदिनो जोंनियावथ' जोंथ' गामियाव थायो नालाय जोङो बांसिन गोबोर गोबोरफोरखौनो होनानै गायनाय नुदों गोबोर हा हा मोजां नायनानै गायनाय नुदों आरो नोंथां बे नयनतारा बिबारखौ बिदिनो प्रेसार सुगारफोरनि थाखाय मोजां होननानै बिदिनो फुङावबो जायो आरो नों थां आरो बै दाावदै फुल बिबारफोराबो बेफोरबो खामानियाव बाहायो होननाय मिथिदों आरो आं नोंथां मेगन फोर माबाबाथाय मोजां जायो होननाय खोनादों आरो आं होफेराखै गुबुननि होनायखौ खोनादों आरो नोंथां
उ
आरो गेन्दु फुल फोरखौ बिदिनो गेन्देफुलफोरखौबो बेगरखौ फोना होबानो रज'यो आरो नोंथां आरो सोरबा बांसिनानो फुलिफोरजों गायनानै बो रज'नाय जायो आरो नोंथां आरो गोबां खौ देन्थाजों आरो देन्थाखौ डाइरेक्ट माबानानैबो गायनाय जायो आरो हास'ननानैबो आरो खायसेखौ कलम होनानै गायनाय जायो आरो नोंथां
उ
बिदिनो नोंथांनिया नोंथांनाव मा मा बिबार दङ नोंथां
जोंनावथ' बिदि गैया गलाबफोरानो दं आर ना
औ औ
बिदिल'सै जोंनियाव ओमफ्राय जोंना समाब जाबाय नामा नोंथां
औ औ औ दे होमबा नों नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ आंबा